औ नोंथां
खोनादों ना?
आ आ अ आ नोंथांनिसिम ओ जेनाखि सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय। होमबा बे समावहाय ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना आंङो नोथांजों माखासे आ बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन हागोन। ओ- बिदिब्ला नोंथां ओ-दोरोङारि जानाय लोंनाय बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ नङा होमबा? जेरै ओ-नारजि, अनला। सबाय, नाफाम, ओ-थास' बिबार। मैथा बायदि बायदि नङा होमबा?
दा आङो
बेफोरनि गेजेरावहाय ओ-नाफामनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायना होनोसै। सुंद'यै दा जोङो ओ-नाफाम होननानै होमब्लाथ' जोंहा गिबियै नाजों बानायनाय होननानै मिथिखायो नङा होनबा नोंथां? दा बे नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो। माबोरै खालामनाय जायो? मा प्रसेस ओ-मा? प्रसेसजों बाहायनाय जायो। आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै दा गिबियाव नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव ना नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां? आरो बे नाया माबायदिया मोजां बेखौ जों गिबियाव बासिनानै लाग्रोनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोङो जानला मोनला नाखौनो नाफाम देयोब्ला बे नाफामा ओ-थावा आरोना नोंथाङ दा बेनि थाखाय जोङो ओम। नाखौ बासिनानै लाग्रोनाया जोबोद मोजां आरो ना दा जेब्ला जोङो नाखौ लाबाय बा नाखौ मोनबाय अब्ला जोङो बेखौ मा गिबियाव फोराननानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां। आरो बेखौहाय बिदिनो ओ-सान्दुुंआव बा अराव बिदिनो से बा नै सान जोङो मोजाङै फोराननानै लाग्रोनाया मोजां आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला मोजाङै रानोब्लासो ओ- देनायावबो मोजां जायो आरो नोंथां। दा बेखौहाय ओ-फोरानखांनायनि उनाव जोङो बे नाखौहाय मोजाङै ओ-बिदिनो माबाफोर मैला मैसा सिथाबनायफोर दङबा जोङो बेखौ। साफा खालामग्रोगोन। ओ बिनि उनावहाय बे नाखौहाय ना गोरानखौहाय जोङो मा ओ देनानै लागोन आरो बेखौ देनो थाखाय जोङो ओ गोदोनि दिनावहाय जोङो उवाल बाहायनायखौ नुयोमोन उवालाव देयोमोन। जोङो दा नाथाय दानि दिनावहाय ओ नैबे जुगजों गोरोबफानानै दानि जुगाव मानसिफ्रा मा माखासे ओ ग्रेन्दार मेसिनफोरबो बाहायनायखौ जोङो नुनो थाङो आरोना। दा खिन्थु जोंहा उवालाव देनाय बायदि गोथाव जाया होननानै जोङो माने गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ आर ना नाफामा उवालाव देयोब्लासो गोथाव जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं। थिग बेबायदिनो जोङो मा बे नाखौहाय जोङो ओ थास' बिसं ओ बा थास'नि बे मोदोमखौहाय होफानानै जोङो बे नाफामखौ देनाय जायो। जाहाथे नाया गोरान रानखावखाव जाया आरोखि ना एसे गिसि गिसि जायो। दा बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय मा ओ थास' बिसं होफानानै जोङो बेखौ देनाय जायो आरोखि। दा जेब्ला ओ देनानैहाय नाया गेब्लेयो बा मोजाङै मोजाङै माने ओ गेब्लेयो आरोना अब्ला जोङो बे ओ नाफामखौ नाखौहाय जोङो एरख'नानै मोनसे जायगायावहाय दोनगोन आरो दा बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ सोनानै दोननो जोङो मोनसे जायगा नांगौ जोङो गोदोनि दिनाव जोङो ओ औवा हासुङाव सोनानै दोननायखौ नुयोमोन। नाथाय आथिखालावहाय बेयाव ओ दिंग्रिनि माखासे बयेमफ्राव जोङो सोननानै दोननायखौ नुयो आरोखिना। आरो ओ बेवहाय औवायाव सोनो थाखाय जोङो ओ मोनसे मोजां औवाखौ बासिनानै लानाया मोजां दा दिंग्रियाव सोनो थाखायथ' जोंहा मा जेबो खालामनांगौ गैया डाइरेक्टहाय जोङो बे ना गेब्लेनायखौ जोङो डाइरेक्ट दिंग्रियाव बटलाव सोनानै दोननानै जोङो मुक्रा माथुनानै दोनबानो बे जाबाय। खिन्थु औवा हासुङाव सोनानै दोनोब्ला जोंहा माखासे ओ मोनथिनांगौ खोथा थायो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो मा मोनसे मोजां औवा बा सेरेरे औवा एसे मोजां गुदुं गोनांखौ जों लानाया मोजां आरोना आरो बेखौहाय फारसे ओ गानसि दोननानै आरो फारसेथिंजाय ओ गुदुं दोननांगोन आरोखि जायनाखि जोङो नाखौ सोनानै दोननो हायो। दा बेनि उनावहाय जोङो बे ना गेब्लेनायखौहाय औवानि हासुङाव जोङो मोजाङै नारसो नारसो सोगोन आरो ना मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंहा जेसेबां नारसोनानै सोयो अब्ला मा नाफामा बांसिन मुजियो। एबा मा नाफामा गोथावसिन जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरोखि दा जेब्ला जोङो बै नाफामखौहाय ओ हासुङाव सोखाङो अब्ला जोङो बे हासुंखौहाय मोजाङै माथुनांगोन आरोना जायनाखि बेवहाय मा बार हाबनो हाया मा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बार हाबोब्ला बै नाफामा मोजां जाया आरोखि माने गोथाव जाया बा जोंहा बेवहाय मा मुसिलांनो हमगोन आरोखि बार हाबोब्ला बेनिखायनो जों मा बेयाव बार हाबनो हायोबायदि जोङो बेनि गुदुंखौ माथुनानै दोननांगोन आरोखि दा जोङो बेखौहाय माने ओ गोदोनि दिनाव बिदिनो थालिर बिलाय गोरान बा मा मा होनो ओ बबेबा मोनसे बिलाइनि गोरानफोरजों जोङो माथुनानै दोननायखौनो आरोना आरो बिनि सायाव जोङो मा खालामबावो हा लेथेनानै दोनबावो आरोखि दा बेबायदि खालामनानै जोङो बेबायदिनो ओ थाम दान ब्रै दान बा दान जों जेसेबांसिम गोबाव दोना मानो जोङो माने नाफामखौ थिनानै दोननो हायो आरोखि आरो जेब्लाना जेब्लासिम जोङो बे नाफामखौ दांजेना बा हानजेना अब्लासिम बे नाफामा माने मा थिनानै दोनजाबाय थायो आरोखि बिदिनो बा दान द' दानसिमहालागै दा जेब्ला माने थाम ब्रै दाननि उनाव बे नाफामा जाजानाय जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ हास'निफ्राय एरख'नानै जोङो जानो हायो आरो जोङो जानायनि बेलायावहाय जोङो बे नाफामखौ मा गोबां रोखोमै जानो हायो आरोखि जेरै गाव गोजा बाथोनै जानो हायो आरो दै होनानै जोङो खौ बिदै खालामनानै जानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो थास'फ्राव होनानै जोङो थास'फोरजों जानो हायो। आरो जोङो ना गोथांफोरजोंबो जोङो मा बिदै खालामनानै जों जानो हायो आरो ना नोंथां। दा बे नाफामखौ गोदोनि दिनावहाय जोंहा बर' माहारिफ्राल' जानाय नुयोमोन आरो ना। ना थाय आथिखालावहाय जोङो सरकारा जोंनो नाफामनि सायाव जि आय टेक होनायनि उननिफ्रायनो जोंहा मा गुबुन गुबुन हारि हारिसाबाबो नाफामखौ दा सिनायनो मोनबाय आरोखि ना। आरो सिनायनायजों लोगोसे बिसोरो मा दा जादावै जादावै दा माने ओ जालांग्रा जानायखौ जों नुनो थांबाय आरो ना। आरो बेजों लोगोसे जोङो नाफाम खौहाय ओ बिदिनो दानि दिनावहाय ह टेल बा दखानफ्रावहाय जोङो ओ होनायखौ नुनो मोनो जायजों माने गुबुन हारिफ्राबो बै नाफामखौहाय ओ लासै लासै सिनायलांनो हमबाय आरोखि ना।
दा नाफामखौहाय जोङो ओ बर' आइजोफोरा जोङो जानायनि सोलायै दा बे खौहाय फाननानैबो जों दा मा रांबो खामायनो लानायखौ जोङो नुनो थाङो आरो ना। माने मुलाम्फा मोननो हानाय बायदि फालांगि खालामनायखौ जों दा नुनो थाङो आरो ना नोंथां। दा आङो नाफामनि सोमोन्दै नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायना होबाय। ओ आङो नोंथांनिफ्रायबो जोंनि दोरोङारि माखासे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै ओ मिथिनानै लानो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना औ दे बिदिब्ला फोरमायदो?
सोलाखि नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै ओ मोजाङैनो नोंथाङा फोरमायनानै होलांबाय। ओ दा आंबो ओ बे समावहाय जे बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय। ओ बेफोरनि सोमोन्दै आङो फोरमायनो सानो। दा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना जे ओ बायदि ओ मिथिंगायाव मोननाय बायदि मैया मुवा बेसाद फोरखौ जेनाखि ओंख्रि महरै बानायनानै जाबोदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बेबायदिनो बर'नि ओ माखासे गुबैथारनि गेजेरावहाय जेरै ओ नार जि अमा उम अन ओ अनला मेवाइ ओ एम्फौ। बेफोर बायदिखौ जोङो ओ खोनानो मोनो ओ बा जोङो मिथियो ओ दा आथि खालावबो बेखौ बर'नि गुबै ओंख्रिफोर महरै मिन्थिनाय जायो। दा बेदिनो नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो ओ जे गाहाय बर' हारिया माखासे फोरनि गेजेराव जिआयटेक जग्राफिकेल आइडेन्टिखौ मोननो हाबाय बेफोरनि गेजेराव नाफाम, अनला बेफोरनो गाहाय आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
आङो बेफोरनि गेजेरावनो मोनसे बुंनोसै ओ बेनो जाहैबाय अन ला आरो ओ मेवायजों संनाय आरो दा अन
जोंना औवाया
खौ बायदि रोखोमनि थायो। औ नोंथां नंगौ
एवाइ औवा बुरखा ओ दा बैहाय ओ जोंना जे ओ मेवा औवा मेवाया औवा बुरखानिया थावसिन जायो होननानै बुङो मानोना बेना बांसिन मोदोम गोनां जायो। दा बेनि थाखाय औवा ओ बुरखानि जोङो मेवाइखौ ओ जानाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो ओ औवा बुरखानि मोजां मेवाइ खौ बासिनानै दाननानै लानांगौ आरो। बेनि उनावहाय गासै ओ बिगुरफोरखौ जिरनानै जोङो मोजाङै ओ लेबना ओ बिगुरखौ हानानै ओ जोङो सिंनि मोदोमखौहाय जानाय जायो। ओ बेबायदिनो ओ जोङो बेबायदि हानानै लादो मेवाइखौ आरो बे बेराफारसे जोंनाहाय जेनाखि अनला अनला बानायनो थाखाय जोङा हाय गिबियावनो ओ माइरंङा जेनाखि ओ जेखि जाया माइनि माइरंङानो जायो।
खायसे खायसे जोसानिबो जायो सोरबा सोरबा रनजित बायदि माइरंनि ओ अनला जायो। दा बेबायदि अनलाखौ जानो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ गुरै खालामनो थाखाय दैयावहाय थामजि मिनिटसो सोमग्रोनानै दोनांगोन ओ बेबायदिनो थामजि मिनिटसो सोमग्रोनानै उनावहाय माइरं जों बुस्थु ओ गुरै जायो। ओ गुरै जायोब्ला जोंङो बेखौहाय ओ जेनाखि उवाल ओ बाहाय जोंङो आथिखालावहाय बिगियाननि जौगानायजे ग्राइन्दार बेफोरजों जोंङो देग्लिनानै ओ ओ ओ अनलाखौ गुन्दै खालामनानै लानो हायो आरो ओ अनखौ अन गुन्दै खालामनानै लानो हायो माइरं ओ बेबायदिनो जोंङो ओ अन गुन्दै खालामखांनायनि उनाव बेखौ मोनसे दाबसे जायगायाव लादों आरो बे फारसे जोंहा मेवाइखौबो हानानै
लानानै
ओ बेनि उनावहाय जोंङो सारायावहाय मोजांङै थाव संख्रि बानलु होनानै मेवाइखौ एसे
मेवायाव दैखौ हरदो ओ दैखौ हरखांनायनि उनाव दैखौ ज फुदुंं जायो।
देनानै लानाय जों नुदों बेखौ हरनो हानाय जाबाय आरो। औ औ
गुन्दैखौ हरखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ एसे ओ एरनानै होदो खोस्लिजों। बेनि उनावहाय ओ बेयावहाय ओ एसे दसे गोदौहोनानै जेनाखि ओ खारदैखौ होथारनांगौ जायो। दा बे खारदैखौ जे जे खारदैखौ माबोरै बानायो ओ ससे बुंहरदो।
फांनि खामानि बानायनो रोङाखै बर'फोरखौ बे' ज
ओ जेनाखि सबाय ओ बेफोरनिफ्राय जोंङो ओ खारदैखौ बानायनाय जायो।
निफ्राय बानायनाया बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै खोनानो मोनदों। दा जोंङो खारदैखौ बानायनो थाखाय जायखिजाया ओ थालिर बिगुरफोरखौ जोंङो दाननानै फोराननानै दोनग्रोनांगौ। फोराननानै जेब्लानो बेयो गोरान रानो अब्लानो जोंङो बेखौ मोनसे ओ साफा जायगा आ प्लास्टार ओ नंङाबा बयेबा दाबसे साफा अन्थाइ अनला गोयै ओइ बिदि ओ सोआव जोंङो सावनानै लानांगौ आरो जों सावना सावखांनायनि उनावहाय हांगार जानायखौ जोंङो ओ गुसु जायोब्ला बेखौ ओ ओ फिथर -फिथर बानायनाय जायो आरो बेखौ जोंङो ओ जेनाखि सरनाय जायो। ओ दा सरनो थाखाय जोंङो ओ गोदोनि समावहाय ओ जे नालेंखर ओ फिथाइनि जे बे थ'ख्रा बेखौहाय गुदुं फलंनानै बेवहाय ओ ओरैनो सरनाय जायोमोन। ओ दा बेबायदिनो खारदैखौ बेबायदियै जोंङो दिहुननानै लानो हायो। दा जोंना ओ अनला ओंख्रियाव जेनाखि खारदै होबासो जोंहाय अनला ओंख्रिया गोजा जानायजों लोगोसे गोथाव जायो। दा बेबायदिनो खारैखौ हरखांनायनि उनाव ब्रैजि बा बाजि मिनिटसो ओ अनला ओंख्रि अरखौ संनायनि उनावहाय ओ जोंङो संख्रि बानलु गासिखौबो साखिजोबनानै जोंङो अनला आरो ओ मेवाइखौ जोंङो जानो हायो आरो नोंथां।
आंनाव
जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां बिदिबा ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन जागोन नोंथां दोन्थ'लायनोसै गोजोन्थों